औ
खोनादों ना अ मा खामदों
दं ओरैनो
अ
ओ
अब्ला जों मानि सायाव सावरायगोन दायो
आंनिबा बैसागुनि सायाव सारायनोसै खोमादां
अ सावरायजागोन दे जेबो नङा
ओं
अब्ला नोंथांमोननि गामियावलाय बैसागुखौ खुङोना खुङा
जोंनि गामियाव खुङो
औ ओमफ्राय मादि- मादि खुङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जोंनि जोंनि गामिया आव ओ बैसागुखौ ओ
औ मा जाखो
बा
मिनिना
ओ मा होनो बिदिनो ब्रह्मबाद थौ जमा मिलायनानै खुङो आरो
औ
ओ
ओमफ्राय जोंनि गामिनियाथ' फांसनफोरबो खुङो। बैसागु समावहाय ओमफ्राय खेला दुला खेला दुलाफोरबो होयो।
ओं आ।
जायखौ गथ'फोराबो गेलेयो लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोराबो गेलेयो।
ओं।
बोराय बुरैफोराबो गेलेयो।
ओं।
उम ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावलाय बिदि खेला दुला होयोना होआ?
जों जोंनियावबो खेलाफोर होयो आरो इदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर गथ' गथाय फोरबो गेलेयो। उम।
ओरैनो मा मा खेला होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
उम इदिनो गथ'फोरनियावबा खारनाय बार नाय ओरै ज' गसं आरो दैयाव बोरियाव ओमफाय इदि सियार खेला ना मा होनो बेखो होयो आरो।
अ।
ओं।
ओमफ्राय नोंथाङालाय गेलेयो ना गेलेया?
आं गोदो उन्दैयाव गेलेबायमोन दायोबाय गेलेया आङो।
औ। ओमफ्राय औ।
आरो बुरि जों सिख्ला जों काबादि गेलेनाय होयो आरो।
अ।
ओं।
अब्ला नोंथाङा गेलेयोना गेलेया?
आं गेलेनाय जायाखै खनसेबो उम।
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ फांसनलाय खुङो ना खुङा?
फांसं ओ फानसन खुङो इदिनो। गामिनि आन्था। खुङो आरो।
उम।
ओं।
ओरैनो उम बादायलायनायफोर होयोना होआ?
बादाय अ होयो
अ
जोंनि गामियाव ओ इदि देमस बिदि मोसानायखौबा होआ आरो ना केसेटजों मोसानायखौबा होयो गथ'फोर सिख्लाफोर बिदिनो
औ ओमफ्राय नोंथांङालाय मोसायाना मोसाया
मोसायो औ
अब्ला मोसाबा फैसाफोरलाय मोनो ना मोना
मोनो आं बिदि बादायनायखौबा मोसायाखै आरो बिदि जमा जमा लोगो नांनानै साब्रै साबा सयजन सातजनसो जानानै मोसाबाय औ
माने हानजायावहाय मोसादों आरो ना
औ
ओरैनो नोंथांमोनहा बादायलायनायाव मोसादों ना ओरैनो जास्ट मोसादों माने
जास्ट ओरैनो बे फांसन खुंनायाव जे हारिमु बिलिफां बेफोरबायदि बेखेवनो होयोना बेयावबो मोसाबाय आरो बिदिनोनो औ
जुमायफोर लाय हैना होआ नोंथांमोननि गामियाव माने बैसागु समावहाय जुमायफोर लोंङोना लोंङा
लोंङो
औ ओरैनो बैसागुखौ सानबेसेसो जायो नोंथांमोननिया
जोंनियाव सानबाखो हमना ला औ औ
औ ओमफ्राय मोसौ थुखैनायलाय नोंथांमोननिया बे खान्थिखौ फालियोना फालिया
फालियो
औ ओमफ्राय नोंथांङाबो मायाबाफोर सोंनायाबा आंनाव सोंनो हागोन
नोंसिनियाव नोंसिनि सिनियाव इ बिदिनो बैसागु फांसन जुमफ्रा माबायदि जायो
ओम फांसन फांसनफोरावथ' जोंना खन्थाइ आवरायनाय लोगोसे बिबुंथि दाननाय बिबुंथि दाननायथ' नंङा एखौ मा होनगोन एखौ ओं जिखुनु मोनसे थाइ ओं बिनो ओमफ्राय बाथ्रा दानथेलायनाय उम ओमफ्राय कुइस सोंनाय। बेफोरबादि खेलाब खेलाफोरखौहाय होयो आरो ना ओमफ्राय लोगोसे जे मोसानायावथ' ओ जोंनि बे खाम सिफुं जथ था सरि ओ खाम ओमफ्राय सिफुं बे मोननै दामजुनि बादायलायनायखौबो होयो आरोना जोंना।
ओं मोजां
ओमफ्राय मोसानायफोराबो बिदिनो मोसानायनि बादायलायनायफोरबो होयो। लोगोसे बे गेवलां मोसानाय ओमफ्राय मा मा मोसानाय थायो आंबो मोजां मिथिया जिखुनु बेफोर मोसानायफोरख खौ होयो आरोना। ओं नोंथाङा मिथियो नामा जे ओ बैसागुआ इदि बादायलायनाय मोसानायफोरा मा मा नाम थायो।
आंबो बेफोरखौ बारा मिथिया
अ उ
आं गुबुन गुब बुन गामिनिफायसो खोनादों आरोना बि बिदिनो देमसि मोसानाय
औ
आरो मा होनगोन
खाम सिफुंजों बादायनाय एफोरबायदिखो खोनादों आं
औ
ओं
ओमफ्राय नोंथांमोननिया इदि न' न' हाबनानै मोसाथिंङो ना मोसाथिङा?
मोसायो
औ
औ जों सेंग्रा सिख्ला आन्था सेंग्रा सिं ओ सेंग्रा सिख्ला बेलेग मोसायो आरो बोराय बुरै बेलेग मोसायो आरो दिन रान ओ दिन रानलाइलायना ओं
अ मानि थाखाय जेनेबा मोनसे हान्जायावनो मोसाया
आंबो बेखौ मिथिया जिखुनु सेंग्रा सिख्लाया ओ बेलेग ओंखा खारो आरो
औ
ओमफ्राय बेयावहाय ओ जाग्रा लोंग्राफोरखौलाय मा मा होयो
बांसिनानो जोंनि गामियाव थान्दा होयो बिदिनो स्प्राइट मेंग' बेफोरखौ बांसिन होयो आरो
ओम ओमफ्राय जानायावलाय
जानायाव बै बै मन्दिरफ्राव जे प्रसाद होयोना बेफोरखौ माबानानै सोमनानै हो होयो आरो सोरनिबा न'खराव बेदरजों बेदर होयो
औ
ओं बांसिनानो सोरबा सोरबा सोलाबाना न'आव मावनो दांनो
औ ओमफ्राय बेदरफोरखौलाय मा मा होयो अमाफोर होयो ना होआ
बेदरा अमा आरो ब्रयलार
औ ओम जोंनि ओनसोलनियाबो बिदिनो न' न' हाबनानै मोसाथिङो जोंनि ओनसोलनिया माने गासैबो सुबुंफोरानो ज' मोनसे हानजा हानजा जानानै मोसाथिङो आरो ना
ओं
ओ जेरावहाय खाम लागोन सिफुं लागोन ओमफ्राय बिदिनो र जथाफोरखौबो लागोन
औ
बिदिनो बर'नि जाखिनि दामग्रा ओ आइजें फोर दङ बेफोर गासैखौबो लानानै न'खर न'खर हाबनानै गिदिंनो जाहैबाय जोंना ओमफ्राय जाग्राफोरा जोंनाबो अमा बेदर होयो। ओमफ्राय मटरफोरबो होयो।
ओं
बिदिनो ओमफ्राय जुमायफोरबो होयो जोंनिया।
ओं माइब्रा बिदै होयोना होआ?
औ बेखौबो होयो ओ जाय जाय न'खरनावहाय माइब्रा बिदि दङ बिथांमोना होगोन। आरो जाय जायनि न'खरावहाय ओ माइब्रा बिदै गैया बिथांमोना जुमाय जुमाय थायोना मोनसे गिसि ना मा होनो? बेखौ होयो ओ ओ ओमफ्राय माखासे न'खरफ्रा बिदिनो माखासे गुसु लोंग्रा जायखौ जों स्प्राइटफोरबो बुंनो हायो।
ओं
बेफोरबायदिखौबो होयो आरो ना। अब्ला नोंथां समाबो अब्ला जोंनि बे ओ सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
ओं ओं
दे होमब्ला ना नोंथां।
ओं
दे